हेल'
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा
औ आं खोनागासिनो नोंथां। हेल औ आं खोनागासिनो।
दायो फ्रि नामा?
औ आं दायो औ औ आं दायो फ्रियैनो दंथ'यो नोंथां।
ओ बिब्दिब्ला जोङो मोनसे ओ टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां।
औ सावरायनोथ' हागोन टपिकयासो मामोनथाय नोंथां।
औ नोंथां टपिकयानो जाबाय जेनेबा दावबायनायनि सोमोन्दै आरोना नोंथां नोंथाङा बबे बबे बे जायगायाव ओ मा ओरै मा समाव माजों सोरजों दावबायहैनाय बैफोरनि सोमोन्दै नोंथ नोंथाङा फोरमायहोनो हागोन फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
दावबायनाय बुङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि दावबायनाय थायो बिदिनो हायुङारि दावबायनाय बिदिनो लोगोफोरजों दावबायनाय बिदिनो फिसा फिसौ दावबायनाय गोबां रोखोमनि थायो नालाय आं नोंथांनोबा माबायदि दावबायनायनि बागै फोरमायनांगौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथाङाथ' जेनेबा गोबां जायगा फोराव दावबायबाय जानो हागौ नङा होमबा नोंथां?
औ औ दावबायबाय।
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा जेनेबा आसामनि गेजेराव नो ओ बबेबा मोनसे जायगायाव ओ जे बबे बबे जायगायाव बेरायहैदों ओ एबा दावबायहैदों बैफोर जायगाफोराव मा मा नुबोदों मा रोखोमै मानि नि थाखाय थांदोंमोन। ओ माबोरै फैफिनदों बैफोरनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ बेखौथ' आं फोरमायना होनो हागोन।
औ नोंथां।
दायो आसामनि दावबायानाय बुङोब्ला जोंनि आसामाव ओ हादोरारि पार्कफोर दङ जेरै काजिरङा नेसनेल पार्क मानास अरां बेफोरबायदि दङ ओ गिदिर गिदिर हाग्रामा जेनेबा बिदिनो थाबाय आरो ओरै बायखोन्दा नेरसोनफोर माखासे थाबाय ओरै हमनानै ला जोंनि बर'निनो बायखोन्दा नेरसोन हमनानै दङ ओ डिमापुराव दङ बर'नि बायखोन्दा नेरसोन। बिदिनो गोदोनि आसामनि ओ दावहारुफोरनि गोसोखांथि खाम्फाफोर नायनो होनोब्ला जोङो ओरै तेजपुराव अग्निगरआव दङ बेफोराव जोङो थांनो हायो दा दावबायनायनि बेलायाव बुङोब्ला आं फारसेनिफ्राय फोरमायलांनो सानदों ओ दावबायनो होनोब्ला जोंनाव ओ गिबियावनो थानांगोन रां। आखायाव रां थानांगोन आखाइयाव रां थानायजों लोगोसे जोंनो सासे लोगोनि गोनांथि जायो मानो होनबा जों दावबायनो होनोब्ला हारसिं दावबायबा गोबां गोजोननाय मोना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
माने रायलायनो मानो थाखाय जोंनो सासे लोगोनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
उम नोंथां नांगौ।
दानि जुगाव आरो गोजान गोजान जायगायाव दावबायहैनोबा ओ गिनांगौबो जायो नालाय। बेनिखायनो लोगो थाबा मोजां जायो ओ लोगो मोन थांखांनायनि उनाव जोङो दावबायनाय होनोब्ला जोङो बासजों थांनो हायो ट्रेनजों थांनो हायो फ्लाइटजों थांनो हायो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै जों दावबायनो हायो नङा होमबा?
औ नंगौनो।
दा आंनि फार्स्ट एक्सपिरियेन्सखौ आङो जेनेबा आं गुवाहाटियाव दावबायहैनायखौ फोरमायनो सानदों आङो थांदोंमोन ओ ट्रेनजों थांदोंमोन आङो ओ मोनसे समाव आङो डेटखौ गोसोआव गैला आंनि लोगो सासे आंनि कलेज फरायनाय लोगो बेजों आं थांदोंमोन। गुवाहाटि टाउन टाउनाव-
औ
बेयाव जोङो ओ मोनानि गु रिंगायाव ओ ट्रेन गाखो होनानै जोङो गुवाहाटि बायदियाव ओ जों फुंनि बा फाइभ ए एम आव सौहैयो आरो- ओ धनिपुल' ट्रेन होननायजों जों दावबायदोंमोन।
ओं।
बिदिनो थाङै! थाङै जोङो सहैनानै,, ओ सहैखांनायनि उनाव जोंनो थानो थाखाय मोनसे सुबिदा नांगौ नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
दावबायखांनायनि उनाव मोनसे जायगायाव दावबाय हैैयोब्ला थानो थाखाय रुम नांगौ रुमनि थाखाय जोङो दा हटेलफ्राव थानो हायो- सोरबा सिनाखि सिनायनाय दंबा सिनायनायाव थानो हायो बिदिनो गोबां अपसन थायो आरो नङा होमबा।
औ औ।
दा जों दावबाय हैनाय समाव जोंहा गुवाहाटियाव लोगो दंमोन जों दा दावबाय हैनायाव लोगोनि रुमाव थानानै गुवाहाटियाव मा मा जायगायाव बेरायथाव- बेरायथाव- औ आरो मा मा नेरसोन नुनो हायो बेफोरखौ जोङो बाय'डाटा खालामनानै जोङो बेरायदों,,
औ नोंथाङा जेन औ।
नोंथाङा मा बुंनो सानदोंमोन?
अ नोंथाङा जेनेबा गुवाहाटिनि मा मा? जायगाफोराव बा मा मा एरियायाव बेरायदोंमोन नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां आं फोरमायना होनो हागोन आं गुवाहाटिनि- गुवाहाटिनि ओरै नेसनेल मा होनो बे काजिरङा ओहो सरि सरि सिरियाखानायाव जों थांदों।
औ!
सिरियाखाना थांखांनानै जोङो ओरै-
गुवाहाटिनि खना खनला बिदिनो गोबां जायगा आं जायगाफोरखौ गोसोआव गैला माने-
औ!
बिदिनो गुवाहाटियाव मा मा दङ- मा मा थासारियाव मा मा सोलियो बेफोरखौ जोङो नायगिदिंदों आरो खनला खनला माने दावबायनायनि- गासैबो माबाफोरखौ गोसोआव थाया नङा होमबा?
औ नंगौ!
दा नोंथाङा बेलेग जायगानि सायाव सोंङोबा सोंनो हाबावगोन आंनाव दावबायनायनि सायाव- व आं दा गुवाहाटिनिखौ बांद्राय गोसोआव गैला नोंथां।
ओ जेनेब्ला नोंथाङाथ' तेजपुरनि अग्निगड़आव बेरायदों- नों होनदों नङा होमबा नोंथां? औ जोंहा बे औ कनिगरावहायो गोदोनि समाव जेनेबा- मा मा जाथाय जानायमोन नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा इसे?
गोदोनि समाव जि जाथाय जादों बेखौथ' जोंबो गोसोआव गैया नाथाय- नाथाय बेयाव गोदोनि जेसेबां माबा! माबि राजा -रानिनि माबा दावहारुफोर बेफोरनि,, मुसुखाफोरा बेयाव दङ माने अग्निग़ाव- नोङो बेयाव थांबा बेयाव लिरनाय थाखाजोबो सोर सोरमोन सोर मा मानि थाखाय- रुंसारि जायामोन बेफोरो दंजोबो माने- बियो तेजपुराव थांबा जोङो बे ब्रह्मपुत्र दै सेराव बेखौ नुनाय जायो।
औ बेनिफ्राय जोङो जेनेबा अग्निगऱनिफ्राय थानानै जेनेबा अग्निगऱआव मोनसे- आ बिब्दिनो टप मोनसे बिल्डिं नुयोना नोंथां? बिनिफाय जोङो ओ ओरैजाय सानजा फारसे नाहरोबा जोङो ब्रह्मपुत्र ओ दै एबा दलंखौ नुहरो नङा होमबा नोंथां?
औ नुहुरो नुहुरो।
बेनिफ्राय नोंथाङा ओ आसामनि बाहेरावबो ओ बबेबा जायगाफोराव ओ दावबायहैखांबाय नामा नोंथां?
औ आं आसामनि बाहेरायाव गोबां जायगायाव दावबायबाय
औ नोंथाङा बैफोर जायगाफोरनि बागै बा ओ मा मा जायगाफोराव दावबायदों बैफोरनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन आङो
औ नोंथाङा बिब्दिब्ला नोंथांनि
औ औ आं दायो फोरमायनो थाखाय आखाइायाव लाबाय आं आसामनि बायहेरायाव थांदोंमोन जोंनि भारतनि गोदान दिल्लीयाव ओ नैरोजा नैजिथाम मायथाइाव आङो ओ गोदान दिल्लीयाव गिबि खेब आगान हैदों
औ
आङो दिल्लीसिम थांनो थाखाय गिबियाव रङियायाव ओ साताब्दि
ओम
ओ रङियायाव थांनानै आंनि लोगोजों ओ थेजास राजधानि राजधानि ट्रेनाव जों गाखोनानै आ‌ सान साननै साननैनि गेजेराव जोङो दिल्लीयाव सहैनो हादों
औ
दिल्लीयाव सोहैखांनायनि उनाव जोङो मोनसे हटेलाव थादों
औ
बे हटेलाव थानानै जोङो दिल्लीनि इदिनो ओ नायनो गोनां नायनो गोनां इदिनो गोदोनि नेेरसोनफोराव जों बेरायहैदों जेरै रेड फर्ट कुतुब मिनार इन्डिया गेत इदिनो लटास टेम्पोल बिदिनो जोङो गोबां खना खनलायाव बेरायहैदों ओ दा आङो लटास टेम्पोलनि बागै फोरमायनो सानदों जोङो लटास टेम्पोलाव जों थानाय रुमनिफ्राय जों लटास टेमपोलाव थांनो थाखाय जों गिबियावनो उबेर बुक खालामनानै जोङो लटास टेम्पोलसिम थांदों लटास टेम्पोलसिम था थांनानै जोङो लटास टेम्पोलाव हाबनो थाखाय जोङो गिबियावनो टिकिट दाननांदों
औ बिनि ओ
नि उनाव जोङो बेसेबांबा गोबाव गोलाव लाइन थानानै जोङो दावबायनांगौ गोनां जायो मानो होनबा लटास टेमपला बेसे बेसेबांबो गोजानाव दङ बेयाव गारि मथर सोनो मोना
औ
ओ दा लटास टेम्पोलाव सहैखांनायनि उनावबो जोङो बेयाव ओ जुथा सेन्देल गाननानैबो हाबनो मोना बेयो मोनसे जोंनि माने जों बेयाव मोनथिबोदों आरो ओ माने मोनसे मन्दिरखौ माबायदि ओ फालिनांगौ बेयाव माने इखौ मोन मोनदां बोदों आरो नोङो जुथाखौ खुनानैयाव इआव मना होनाय जायो नों दस थाखा बिस थाखा ओ माने मा होनो बायनांगौ आरो दसथाखा बिस थाखा होननानै इदियाव मोनो नोङो मनायाव सोनानै नोंनि जुथा सेन्देलखौ लानानै ओम ओंखार नो ओंखारलांग्रा फारसे माबा दंखायो गेट दंखायो हाबलांग्राया मोनसे गेट ओमफ्राय ओंखारलां मोनसे गेट दङ आरो ना
उम उम
जों नोङो हाबनानै गुबुन फारसेथिं ओंखारलाङोबा नोंनि बे मना बायनायखौ नोङो बेयाव फैसा लाफिनानै ओंखारलांनो हायो माने नोंनि जुथाखौबो नों गानलांफिननो हाबाय आरो बेबायदि
ओ
लटास टेम्पोल नायनो जोबोद समायना नाथाय इयावबो गोबां गुबुन गुबुन हादरनि फरेनारफोर फैयो बेयावबो नोङो फरेनारफोरखौबो नुनो हायो आरो ना
ओ
ओ बेखिनियानो नोंथां
औ ओ नोंथां जोंना समाबो जानानै फै ओमफ्राय जोङो उननिस समाव ओ उननि सम समफोराव ओ गोबाङै सावरायफिनसिगोन ओ दायो जोंङो। दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
दोनथ'बा दोनथ' जासिगोन नोंथां ओ नोंथांनि गोसोसै